हेल' औ नोंथां
अ नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
ओ जों दा नोंथांनाव आं दा फन खालामनायनि माबाया जाहोना नोंथांनाव बेनो जे बेरायनायनि सायाव बे आयदायाव एसे बेनि सोमोन्दै सावरायलायसै ना मा होनो नोंथां?
औ हागोन
औ दा आंनो जागायजेननोसैना नोंथां?
औ दे जागोन दे।
दाथ' नोंथां बेरायनायाथ' जेनेबा गोबां माबानि थायो जेनेबा गोजानाव दावबायहैनाय खाथियावनो दावबायनाय गावनि जायगा ओनसोलावनो दावबायनाय बेफोरबायदि दा आङो गोबां दावबायबाय आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनानै जेरै ओ अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मेघालय लया लोगोसे जोंनि आसामनि माखासे खाथि खालानि जायगा फोरावनो बेरायबाय दा आंनि बयनिखफ्रायबो साबसिन जेनाखि एक्सपिरियेन्स मोनदों बेरायनानै बे जाहैबाय अरुणाचल प्रडेस आरो खोनादोंना नोंथां औ नोंथां ओ दा अरुणाचल प्रदेश आं ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों नोंथां जे अरुणाचलाव थांनानै आङो बावहाय बिसोरनि जेनाखि गोदान गोदान जेनाखि मानसिफोर सुबुंफोर बिनि थागिबिफोर ओ बेयाव जे सुबुंफोर दङ थागिबि बिथांमोननि जे गाननाय जोमनाय आरो राव हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय आरो लोगोसे बे अरुणचल प्रदेश बेनि जायगानि जेनाखि मिथिंगायारि नुथाय एबा महर बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोनबोदों आरो दा बेयावनो बिथांमोननि रायलायनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय कालचार एबा हारिमुवा जोबोद समायना आरो जेरै बिथांमोननि जेनाखि जायगायाव अरुणाचल प्रदेशआव गोबां बिफां लाइफांफोर जोंनियाव नुनो मोनै जिब जुनार दावसिन दावला सिखिरि गोबां नुबोयो आरो नोंथां दा बेयाव थांनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां सोलोंबोनो मोनदों दा आं बे बेनि एक्सपिरियेन्सजों आं बुंनो सानो नोंथां जोंनि बे थांना थानायाव जिउ खांनायाव ओ बेरायनाया मोनसे जोबोद गिदिर बाहागो आरो
औ औ नंगौ बेथ' नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ माबे माबे जायगायाव बेरायखो आरो बेरायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों बा खाथि खाला खाथि खालाफोरावबाबो जिखुनु नोंथाङा फनैसो आंनो खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन हागोन आंथ' ओरैनो जोंनि आसामनि बाहेराव औ दस्रा अरुणचलफोरावथ' थांनाय जायाखै ओ मेघालयआव थांनाय जादों मेघालयआव खनसे थांनाय जादों बिसोरनि मेघालयआव थांनोबो आंबो बहुद माने गोजोननाय मोनदों बिसोर दिडिसिप्लिन बिसोर बिथांमोननि कालसारफोरखौ नायनानै नुनो मोनदों आरो ना माबायदि बिसोरो दिसिप्लिनै सोलियो जोंनि आसामावथ' बुहुत माने बेले बेजे जायो नालाय बिसोरनि दिसिप्लिन खौ नायनानै जों आंबो सोलोंनो मोन्दों लाइफआव जोंबो बिसोरनिखौ नायनानै सोलोंनांगोन जोंबो जिउआव माने बाहायनांगोन बेफोरनि डिसिप्लिनखौ लानानै
नंगौ नोंथां थारैनो
ओमफ्राय नोंथाङा अरुणचलाव मा मा जायगायाव बेरायहैखो
आङो अरुणाचलहाय नोंथां माबायाव बेरायदों जेरै ओ सेलापास थां थांदों आरो टावां थांदों बेवहाय माने स्न'फलफोर जादोंमोन ना नोंथां गोबां बरफफोर गोलैदों बेयाव मानि थाङोबा गावखौनो जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानि जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय नुनो मोना नालाय नोंथां
औ औ औ
दा जोङो बेवहाय दावबायहैनानै बेफोरखौ नुहैनानै गोदान गोदान मानसिजों लोगोसे आरो जोबोद गोजौ जेनाखि हाजो बेफोराव जोङो थांनाय जायो नालाय दा जोङो बाव बिदि गैया जोंनि जाय ओनसोलाव बेनिखायनो जोङो गोदान जायगा हिसाबै गोदान सुबुंफोर लोगो मोननाय हिसाबै आरो गोदान गोदान जिब जुनार एबा मा ओ दाावसिन दाउला गिरिस बेफोरबायदिखौ नुनानै जोबोद गोजोनदों आरो नोंथां
औ औ बिदिनो गोदान जायगायाव थांबाथाय माने गोसोआ गोजोनखायो माने
औ नोंथां आरो जोंनि जेनाखि खाथि खाला ओ ओनसोलनि बेरायग्रा जायगाफोर बेफोरावबो आङो बेरायहैबाय जेरै जोंनि खाथियावनो दङ सरलपारा नोंथाङाबोथ' बेखौ मिथि
औ औ सलपारा आं
औ नोंथां बेयावबोथ' बेबोथ' मोनसे जोबोद समायना जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जेरै भारत आरो भुटान हादर ओ मोननैनि गेजेराव सिमना रानलायो नङा होमबा नोंथां औ बेयाव सरलपाराया ओरैबायदि मोनसे जायगा आ सोरगिदिं माने हाजो हाला दङ। बिफां-लाइफां आरो लोगोसे औ नोंथां आरो बोहैनाय दै जे दैयावहाय जोङो गोलोम बोथोरनि समाव गाव गावनि आ न'खरनि मा-मान सिफोरजों आरो गाव गावनि लोगो दोगोजों जों थांनानै बेयाव दुगैहैनो हायो। गोलोम बोथोरनि समाव आरो नैबेखौ मख'नांगोन दि नोंथां जों जे सरलपारा थाङो बे थांनाय समाव जों जे लामाया जे जों मोनसे हाग्रा गेजेरजों थांनो ना नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बे हाग्रा गेजेरा जाहैबाय सिखोन जोहोलाव मोनसे माबा हाग्रामा नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ मोनथियो मोनथियो
औ नोंथां औ बेयावहाय जोंदि गोबां नुलाङोना नों थां जेनेबा जिब-जुनार सिखिरि बेयाव जोङो मोनसे जोबोद मोजां मख'नांगोन ओ बेयाव गोबां गाबनि सिखिरिफोर दङ गोमो, गोथां, गोजा, गु फुर, गोसोम नङा होमबा नोंथां सिखिरिफोरा लामायाव जमा जमा बानानै थायो। बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि गोसोआ जोबोर गोजोनो लोगोसेनो औ लोगोसेनो बे आ माबा जिब-जुनारफोर मैदेर, मै आरो गोबां बायदिसिना नुजायो नङा होमबा नोंथां। जों लोगो मोनलाङो औ नोंथां आरो जोंनि खाथियावनो दंबावो मोनसे ओ बावखुंग्रि बावखुंग्रि हाजो होननाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो बैसागो समाव बैसागुनि समाव गाखोयो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जेरै बेयावबो मोनसे माबा दङ आरोखि ना मोनसे जारिमिन बायदि दङ बेयाव बो जेरै बावखुंग्रिया सासे सिख्लामोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ सासे सिख्लामोन बियो जेरै बे बेनिनो मोनसे काहानि बियो ओ जे जुदि नों थाङा बे हाजोआवहाय ओ बोसोरथाम गाखोयोबा नोंथांनि जेनाखि गोसोनि लुबैनाय साननाय हनाय बेफोरो जाफुङो होननानै जों मानिना लायो बा मो थियो गोदोनि आबै आबौ होनलांनाय बदिनो दा नों थाङा एसे एनै नोंनि एक्सपिरियेन्स मोननाय बेरायनायनि
औ फोथायनाय थाबानो जाफुंखायो गासै माबायानो फोथायनायल' थानांगौ बेसो ओ नोंथाङा आरो बे जेरै जोंनि सरलपारायाव ना बेबायदि थिग बिदिनो भुटान जोंनिया ओ गेलेफु होननाय बेखौथ' नोंथाङा बेयावबो थांखां खाबाय खोमा
औ नोंथां आं दावबायहैखांबाय बेयावबो नोंथाङा दे बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो नामा?
गेलेफुआव थांनानैबो बोहोद बुहुद माने गोजोन नाय मोनदों आङो बिसोरो बेयाव थांना आं दाबो थांनाया खन्नै खैन्नै थां खननै थांनाय जादों थांनो माने जोङो माबायदि जाहैयो ओ जोंनि एकदमबारे आउट कान्ट्रि बाबो बियो भुटान बाबो जोङो नाने आउथ कानथ्रि बायदि मोना जोङो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओरैबायदि जाहायो ओ जोंनि नांजाबनालाय सि सिमा सिमाबाबो सिमानि बाहेरावबाबो जों थांनानै बेयाव बेरायहैनाय जायगाफोरा ओैबायदि मोजां समायना लामा सामा ओरैबायदि साफा बिसोरनिया दिडिसिप्लिनाव सोलियो जेरै ताउन फ्रावबो सिटिफ्रावबो बिसोरनो गेलेफु थटउना ओरै बायदि डिसिपलिन आव सोलियो बे रुलफोरा थि बेफोरखौनो माने जों सोलोंनांगौ जोंङो जोंनि जिउआव बाहायनांगौ नोंथाङाबो थांखांखाबायना बेयाव
औ थांखांबाय नोंथां थांखांबाय
माबायदि मोन
आंबो ओ‌ थांनायथ' आंबो नोंथाङा दा जेरैबाय बुंदों बेफोरबायदिनो मोनखादों जेरै बिथांमोननि जेनाखि हादर जोबोद समायना दिसिप्लिनाव सोलियो लोगोसे जोंङो बाव गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरनि ओ सुबुंफोरखौ जों लोगो मोनहैयो नंङा होमा नोंथां जेरै बेहाय बेरायनो थाखाय गोबां जायगा दंङ हाजो हाला मानो होनब्ला भुटानाथ' हाजो हाजो गोलैखायो हाजोसै जों औ दा बिसिनि जेनाखि ओ थानाय जानाय लाइफ स्टाइल जोबोद ओ मोजां बिथांमोना डिसिप्लिनै सोलिजोबनायलाय जोबोद मोजां मोनो थांनो नंगौ नंगौ नोंथां औ थारैनो ओ आरो
फिउसाराव माने बबे अबे अबे जायगायाव थांनायनि सानदों माबादों सान्दों नोंथाङा
आंथ' थांनाया दा आं बेफोरखौ डाइरेक्ट माबा बुंनो हाथ'ला नोंथां दा सान्दै जिखुन जाया आङो आं जेनाखि आं थांखांबाय जे जायगायाव आं आरो बेयावनो खनसे दावबायफिनबावनो सानदों बेरायहैबावनो सानदों जेरै सिक्किमावहाय आं बेयाव माने खनसे थांनानै थोबोआखै नोंथां गोजोननाया आरो नांबावगौमोन बिदि जादों आरो दा आङो बेयावनो आंनि नेक्ट माबाया औ दा नोंथाङालाय बबावबाफोर बेरायनो थांखिफोर लाबावदों नामा नोंथां
थांखिथ' दंमोन दंनाया खिन्थु आंबो बिदिनो सिक्किम दार्जिलिं अरुणचल बे मोनथामाव माने जोंनि बे खाथि खालायावनो माने आं दावबायनो थांखि थांखि लानानै दोनदों आरोना थांखिया दङ मालासिम जाफुङो बे से
औ नोंथां औ औ नोंथां जेरै ओ ओ जोंङो जोंनि सा सानजा भारतावहाय जोंङो आं मानि फ्रायखौनो गिदिंबायानो होनजाबाय नोंथां
औ
औ
आरो मोनसे जोंनि बे आसामाव नैबे दिडिमाहासाव दिमा हासावखौथ' मिथिखायोना ओं बे खोनानाय नुनाय बायदिबाथ' जोबोद मोजां समायना बिस नि जायगायाबो बेयावबो थांनायनि थांखि दंङ। औ ससियेल मिडिया। औ औ औ।
औ नोंथां बिदिबा नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों जेनाखि बेरायनायनि सायाव सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो बहद जोबोद गोजोननाय मोनदों। औ आंबो सोलोंनो सोलोंनो हादों। सोलोंनो मोन दों। दे हामबायसै दे थेंकिउ। औ दे गोजोनथों। औ दे गोजोनथों।